हेलौ नोंथां खोनागोन ना?
औ औ खोनादों नोंथां औ।
दा मोनसे आयदानि सायाव एसे सावरायनो नागिरदों आ बे आयदायानो जाहैबाय बर' राव जौगानायनि बर' राव होनोब्लाथ' जों जाय जों रायलायबाय दं। दा राव बेनो जाहैबाय जोंनि बर' राव नङा होमबा आरो। बर' रावा आथिखालाव गोबाव बा गोबा माने गोजौ थाखोसिम बे जौगाबाय जों बेखौ नुनो मोनो जेरै ओ बर' रावा सिक्स सिदुलाव हाबबाय भारतनि जिथुनाखि सिक्स सिदुल बेवहाय हाबबाय दाइनथि फारिलाइयाव बे गोग्लैबाय थिग बेदिनो बर' रावा जाहैबाय। जोंनि मोनसे बर'फोरनि थाखाय ओ मोनसे माने गोग्गानानै लानो गोनां मोनसे राव होनना बुं नांगोन मानो होनबा जाय जोङो बर' रावखौ जों फराय उन्दैनिफ्रायनो थाखो से थाखोनैनिफ्रायनो बा जों जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो जों बर' रावखौ रायलायबोबाय। थादोंमोन रायज्लायनायनि गेजेराव दिनै बे बर' रावखौ जोङो जेबो देरहोलांदों अब्ला बेबायदिनो फराय फरायनो गोजौ थाखोसिम जों सौहैनो हादों। आरो बे बर' रावा आथिखालाव जों नुनो मोननाय बायदिब्ला गोबां ओ गोजौ थाखो सिम बियो जौगाहैबाय आ जेरै फि बर' रावा आथिखालाव लासै लासै ओ फरायनाय बेलायावबो बा थाखो जिथुनाखि बारायनाय हमनानै ला क्लास ओ इलेभेन टुवेल्भ बा हाय सेकेणडारि लेभेलाव बा ओ गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिफ्रावबो दिनै बर' रावखौ जोङो ओ बेसिम ओ मिडियाम हिसाबै जोङो जौगाहैनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बर' राव जौगानाय होनोब्ला आथिखालाव ओ बर' रावखौ बा बर' राव बा बर' लेंगुवेज आयदाखौ लानानै गोबां ओ मुलुगसोलोंसालिफ्रावबो जेनाखि बर'नि ओ ओ मेजर लानानै बा बर' आयदाया बा बर' डिपार्टमेन्टआव फरायनानै माने गोजौ थाखो -खोसिम ओ खायसे एम ए डिग्रि लायैनो हादों मास्टार डिग्रि खालामहैनो हादों। बेबायदिनो ओ माखासे ओ जोंनि आरो माखासे सुबुंफ्रा बेबायदिनो पि ओइस डि फोरबो खालामहैनो हा हादों ओ रिचार्स खालामहैदों बर' ओ माखा से बर' रावखौ लानानै माखासे गुबुन गुबुन जिनाखि बर'फोरनि जानाय लोंनायनि थानायनि सायाव बा बायदि बायदि रोखोमनि सायाव नायबिजिर हैनो हानायखौ जों नु नो मोनदों आरो। बेबायदिनो ओ गोबां जोंनि बर' फरायसाफ्राबो जेनाखि माखासे गोजौ थाखो नि साख्रि बाख्रि नागिरनायावबो लासै लासै बेबायदिनो ओ जा फुंसार जायैनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथाङा बे
औ नोंथाङा जिखिनिखौ बुंबाय बे नंगौ। आरो बेबायदिनो जेरैबायदि नोंथाङा दायो बुंलांबाय जोंनि
एम ए पि एसडि लानोबो हानाय जाबाय नङा होनबा? जेरैबायदि औ आथिखालाव माने बर'फोरा जा थासारियावनो दासिम दं माने दासिम जा थासारियाव जौगानानै दं बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा नङा होनबा? जेरैहाय ओ जोंनि ओ बर' रावनि सायाव माने गिबिसिनै बै ओ जेरैहाय मिसनारि बेफोरनि समनिफ्रायनो जों बुंनो हायो नङा होमबा? ओ मिसनारि समाव जेरैबायदि ओ ओ बे बि स हेदसन होननाय सासे सुबुङा बर'फोरनि सोमोन्दै लिरदोंमोन नङा होनबा? बे बर' एबा बड' हानजानि नि रावनि सायाव औ बिथाङा संबिजिरदोंमोन बेबायदिनो औ ओ जेरैबायदि आरो गोबां जोंनि ओ मुंदांखा ओ थुनलाइगिरिफोराबो गोबां बिजाब लिरलांदों जेरैहाय जोंनि ओ बर'नि फिसा अ आयेन बिजाब जाय जिगुजौ जिबा मायथाइाव ओंखारदोंमोन नङा होनबा? बेफोरबायदि बिजाबफोरनि फोरबो जोंनो ओंखारदोंमोन आरो ओ जि आरो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेरैहाय भारत संबिजितआवबो जोंनि बर' रवा जायगा मोन्दों। बेबायदिनो जोंनि बर' बर' रावा गोबां जौगानो हादों नङा होनबा? ओ आरो गोबां ओ गिदिर गिदिर आनजादफोरखौबो जोङो दायो बर' रावजोंनो लिर नो हायो।
बेबायदिनो आरो बर' रावजोंनो बर' आयदा ओ जेरैहाय बर' हारिमु बा बर' ओ जानाय लोंनाय जि आयदाफोरनि सायावबो जोङो पि एइस डि लानो हानाय जाबाय बर' रावजोंनो नङा होनबा? आरो बर' हांखोजोंनो लिर नों हायो आरो ओ जेरैहाय अ अफिस फोरावबो ओ जोङो ओ बर' हां खोजोंनो लिरनानै जोङो ओ एप्लिकेसनफोरखौबो होनो हानाय दासिम जायगा जायगा जादों गोबां जायगायाव जायाखैबाबो। गोबां जायगायावनो जानायखौ जोङो नुनो मोनदों नङा होनबा?
नंगौ नंगौ बर' राव जना औ उम बर' राव होननानै बुङोब्ला ओ दासिम ओ जोंनि जेनाखि जाय जायगायाव जोंनो गोनांथि जादोंमोन बै जायगाफोरसिमबो दिनै सहैनाय दिनै आसामनि एसेम म्लि आयावबो आथिखालाव जेथनाखि बर' राव बुंनो हायो आरो जोंनि ओ भारतनि बा इण्डियानि पारलिमेन्टआवबो आथिखालाव बर' रावजों बुंनो माखासे गावनि मा एम पिफ्रा गाव गावनि गोसोनि बिबुंथिखौ होनो हायो आरो डेभ्लपमेन्टनि खामानिफोरखौ बिख'नायनि मोनसे ओ मावनो हायो बेखौ जों नुहरनाय मोनदों आरो आथिखालाव ओ दिडिजिटेल दिडिजिटेल लाइनावबो माखासे जोंनि बर' रावखौ जोंनि बे सोनायखौ नुनो मोनदों जों दिनै ओ फेसबुक ओ इउटुब बायदि बायदि ससियेल मिडियआवबो जोङो दिनै बररावखौ बाहायनो हानाय जादों आरो गुगोलनि दारै आरो थिग बेबायदिनो आथिखालाव ओ माखासे ओ सोदोबफोर खौ माखासे हांखोफोरखौ ओ गुबुन गुबुन ओ इंलिसनिफ्राय आसामिसनिफ्राय जोङो बर रावाव ट्रेन्सलेट खालामनो हानाय जादों बा राव सोलायनो हानाय मोनसे दिडिजिटेल प्लेटफर्मखौबो जों बेवहायबो जोङो बर रावखौ जौगानायखौ नुनो मोन्दों आरो।
औ औ नंगौ नोंथाङा बुंनाया थारैनो थार। आरो बेबायदिनो जोङो गोबां बर रावजों सोलोंनो हानाय इउनिभारसिटिफोर जानायफोरखौबो जों नुनो मोनदों नङा होनबा जेरैहाय जोंनि गेजेराव दायो दं। बडलेण्ड इउनिभारसिटि, गुवाहाटिी इउनिभारसिटि, डिब्रुगड़ इउनिभारसिटि आरो ओ कटन इउनिभारसिटि बेफोरावबो जोंनि बर राव जों सोलोंनो हानाय मोनसे आ बिफा बि ओ बिफान नुनो मोनदों नङा होनबा।
औ
बेबायदिनो जोंनि ओ बर रावा जे जौगादों बिनि सोमोन्दै जोङो गोग्गाना लानो हायो नङा होनबा। औ
औ नोंगौ ओ बर रावा जौगादों नाथाय बेहाय माखासे आथिखालाव जों बे खौबो नुनो मोनदोंदि लासै-लासै जोंनि बर रावनि बर मिडियामफ्रा एसे एसे थैलांनायखौ जों नुनो मोनदों। नाखि गुदि फरायसालिफोरा बैफोरनि गुदि जाहोना जाहैबाय जों नोजोर होनानै नुयो ओ आथिखालाव माखासे जोंनि बर माहारिनि रायजो राजा बा गारजेनफ्रा बा दिथागिरिफ्रा गुबुन गुबुन बर' रावनि बिजोंनि अनगायै गुबुन गुबुन मेडियाम फरायसालिफ्राव जोङो हरनाय खौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव माखासे ओनसोलफ्राव ओ माखासे बर' ओनसोलफ्राव ओ जोंनि बर मिडियामा माखासे फरायसालि ओ खौ जों नुनो मोनदों आरो बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन?
औ नंगौ नोंथाङा बुंनायाबो थार। ओ बेबायदिनो जेरैबायदि जोंनि उम गामियारि सुबुं गामियारि ओनसोलफोरावनो जों बांसिन बेफोरखौ नुनो मोनबाय थादों नङा होनबा।
औ
आरो बेफोरो जोंनि फोरोंगिरिफोर गैयैनि जाहोनावबो जादों। होननानै आं सानो औ ओ जोंनो गोबां ओ माने मोजां एसे ओ फोरोंगिरिफोरखौ ओ फरायसालिफोराव नांगौ जायो नङा होनबा गोजौ थाखोनि फोर ओ ओ फोरोंनाय बा फोरोंनो रोंनाय हानाय बेबायदि ओ फोरोंगिरिफोरा जुदि थायोबा अबेबा माने जोंनि ओ गामियारि ओनसोलनिनो जा जोंनि बर माहारिनि ओ मानसिफोरा हयथ अब्ला बर' सुबुंफोरखौ माने गथ गावनि गथ-गथायाइफोरखौ फरायसालि गावनि बर मि बिजोंजोंनो फोरोंगोन बायदि आं सानो आरो
जेरैबायदि इंलिस ओ मिडियामाव होयोबा जोंनि बिमा बिफाफोरा जोथोन लायो। बेबायदिनो जुदि बर मिडियामाव फोरोङोब्लाबो जुदि जोंनि बिमा बिफाफ्रा जुदि बेबायदि जोथोन लायोबा जोंनि गथ-गथथायफोरा साबसिन बिनिसाय साबसिन हागोन बायदि आं सानो
औ ओ आथिखालाव नों बुंनायाबो ओ थिगानो सैथोआनो औ बेबायदिनो जोंनि गा गारजेनफ्राबो जुदि माखासे जोंनि बर' रावखौ जौगााहोनायनि थांखिजों जाय जों बर' रावखौ ओ आगोलनि सो माव गोबां खालामनांगौ जादों बेनि थाखाय जों दिनै बर' रावखौ जों जौगाहोनांगोन मानो होनबा जोंनि आखायावनो दङ ओ बे नंगौ ओ सैथो बाथ्रा बेनिखायनो ओ जोङो नाजानांसिगोन ओ जेनाखि बर' रावखौ जौगाहोनायाव बयबो बाहागो लानांगो गोन होननानै जों सानो आरो जेनाखि जोंनि रायजो राजा जोंनि फरायसा जोंनि थुनलाइगिरि जोंनि लिरगिरि खन्थाइगिरि रायथाइगिरि गासैबो बर' राव आव जौगाहोनायाव गासैनिबो बिहोमा थागोन अब्लासो जों आरो दा जेसेबां जौगादों आरो बेनिफ्राय बांसिनै जों जौगाहोनो हागोन होननानै आं सानो आरो खोब मोजां मोनबाय नोंथांजों रायज्लायनानै
नोंथाङा बुंनायाबो थारैनो औ
औ
नोंथाङा बुंनायाबो
औ औ औ औ दे दे औ उन समाव माखासे आयदानि सायाव सावरायबावनोसै नोंथां ओ समाव जाबाय औ दे